हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलिनि ओ गोजोन गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामबायनाय जावसिहरबाय।
औ आं नोंथांजों जा बिगियान जौगानायनि मोजां आरो गाज्रि गोहोम बेनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो ओ दस एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
जोंना बिगियान ओ आथिखालनि मुगायावथ' बिगियाना गोबाङैनो जौगा जौगानायनि सायाव जौगाबोगासिनो ओ बिनि गेजेरावनो जोंना बिगियानाव जौगानायनि जोहै जोङो गोबां जौगानाय ओ जों दिनैनि स समाव मोननो हादों जोंनि दा सानफ्रोमबोनि समाव बिगियाना मोनसे ओ गोहोम माने जोबोरैनो ओ मोनसे गोहोम खोख्लैदों जायनि जाहै जोङो गोबां ओ आवगायलांनो हा हादों आरो सिगांखि जा आ बेफोरनि गेजेरावनो जोंनिया आ बिगियान जौगानायनि जोहै जा जोङो मटर गारि दिहुनदों जायनि जाहोनाव जोङो गोदो जा गुबुन दाबसे जायगायाव दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबन दाबस बेयाव थांनो गोनां मोनब्ला जों गोबां सम ओ लायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो गारि मथरजों ओ दान्दिसे समनि गेजेरावनो जोङो बै ओ जायगासिम जोङो सहैनो हायो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो ओ दै दै लामाजों हान्थिनाय ओ जाहाज बेफोरबायदिनो नाव गोबां दिहुननो हादों आरो अख्रांजों अख्रांनि लामाजों बिर बिरबायग्रा बिरखंबो जोङो आथिखालनि ओ मुगायाव दिहुननो हाबाय। जायनि जाहोनाव जोङो गुबुन दाबसे हादोराव जे जोंनि भारत हादरनिफ्राय हमनानै ला आमेरिका हादोराव जोङो दावबायहैनो गोनांब्ला जोङो गोदोनि समाव ओ गोबां सम आरो गो एबा गोबां बोसोर लायोमोन नाथाय दिनै थाम आरो ब्रै एबा बा घन्टानि गेजेरावनो जों दिनैनि समाव बै दाबसे जायगासिम थांनो हायो आरो बेराफारसेथिं जोंनिया जा जामबुं ओ गोदोनि समावथ' जोङो गुबुन सासे सुबुंजों सावरायनो थाखाय जोङो बिथांनिसिम लाइजामसो लिरनो गोनां जायोमोन ओ बे लाइजाम लिरनायाव जोङो गोबां ओ जेंनाफोर नुनो मोनोमोन। ओ नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो गुबुन दाबसे दिल्ली एबा मुम्बाइ जायगायाव थानाय सासे सुबुंजोंबो ओ मोनसे नाम्बार एबा कलनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बिथांनि मोजां आरो गाज्रि खौरांखौ जोङो दिनै लानो हानाय जानानै फैदों आरो ओ ओमफाय बेराफारसेथिं ओ जोङो दिनैनि समाव गोबां बिगियाननिफ्राय जौगानायखौ मोननो हादों जेरै सोलोंथाइनिखौनो ओ लानो हायो जोङो ओ जा गथ'फोरा गोदोनि समाव जा जोंनिया गरम बोथो थोरनि बन्द' होयोमोनब्ला जोंनि गथ'फोरा ओरैनो उदाङै गावखौनो अलसिया खालामना लायोमोन माने ओरैबायदि ओ गेलेनाय एबा ओ मायबा मोनसे गेलेनाय एबा ओरैनो थाबथिंनाय बेफोरबायदि खामानियाव जोङो गरम बोथोरखो खौ हेंगारनानै दोनोमोन नाथाय दिनैनि समाव जों मबाइलनि गेजेरजोंबो ओ अनलाइन क्लास खालामनानै जोङो दिनै ग-गरम बोथोरखौ जोङो आ बारलांहोनो हायो आरोना माने गरम बोथोरनि समावबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला जौगानायनि ओ बेलायाव जों कम्पिउटार एबा गोबां एफोरबायदि इन्टारनेट ओ जेरै टावार गायसनदों आरो गोबां गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रि कलकारखानाफोर गायसनदों जायनि जाउनाव ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांनाय ओ बेफोरबायदिनो आगजुफोर जेरै इटा इटानिफ्राय लानानै गोबां ओ जोंनि दुगैनायाव बाहायनाय साबोन स्राब सेम्फु बेफोरबायदिनो मिथाइ ओ आ आखाइ बेफोरबायदि गलायाव मोननाय गासैबो जोंनि सानफ्रोनिमबोनि जिउआव नांगो जा जानाय मुवा बेसादखौनो जोङो दिनै ओ बानायनानै ओ लानो एबा ओ बाहायनो हादों आरोना बिनिफ्राय जोङो बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो गोबां दिनैनि स समाव जौगानायखौ मोनदों आरो बेराफारसेथिं जोङो गोबां खहाबो जादों होननानै होनजायो मानोना जोङो कलकारखानाखौ बानायदों नाथाय बे कलकारखानानिफ्राय जे गनाय धुङा बे धुङाया जोंनि बारहावाखौ ओ गुबुंले खालामदों जायनि जाउनाव जोंनि गथ' गथाय आरो बोराइ बुरैफोरा गासैबो माने बेरामाव ओ गोग्लैनो हमदों आरो कलकारखानानिफ्राय गनाय जा ओ दै लेथ्रा दै गुबुंले दै बे दैयाबो गनानै ओ जोंनि दैमा दैसा फोराव बोहैबोयो जायनि जाउनाव जों बेफोरखौ लोंनानै ओ बेरामाव गोग्लैनो गोनां जायो आरोना। आरो बेराफारसेथिं ओ मोजांनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि समाव ओ जा जा सिङाव जानाय बेराम जोङो थ' मोदोमनि सायाव जानाय बेरामखौ जोङो मेगनजोंनो ओ नुनानै गोदोबो फाहामनो हायोमोन नाथाय जा उदै सिङाव एबा मोदोमनि सिङाव जानाय बेराम जेरै पाथर एबा ओ ओ एबा बिखायाव जानाय गाराय बेफोरखौ जोङो मेगनजों नुनो मोनामोन आरो मायाव मा जादों बेखौ मोजां मिथिनो मोनामोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो दा बे दा दाजेम ओंखारबाय ओ जायनि जाउनाव जोङो बिखानि जा गाराय एबा अन्थाइ बेफोरखौबो नायनानै जोङो मोजां फाहामथाय होनो हानाय जोङो जानानै फैबाय आरो ओ गोजानाव थानाय जा ओ हाथरखि एबा अखाफोर बेफोरखौबो जोङो नु गोजान एबा नु गेदेर दाजेमनि जोहै जोङो नायहरनो हानाय आरो मोनथिनो मोननाय जाबाय आरो ओमफाय आरोबाव ओ जोङो बिगियान जौगानायनि जा ओ गेजेरावनो जोङो अखाफोरखौबो एबा अखाफोरखौबो नायगिदिंनो हाबाय आरो जोंनि जा ओ न'अखा अख्राङाव मोन बेेसेबां ग्रह'फोर दङ बेफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोनबाय दा नोंथाङा ओ जा बिगियान दावगानायनि मोजां आरो गाज्रि गोहोम बेखौ नोंथाङा माबायदि ओ रोंगौथि दोङो आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बिगियानारि नाय होननानै बुङोब्ला जोंनि दा ओ थांनाय थानायाव बा जोंनि मुलुगाव बेबायदिनो बिगियान आयदाजों सोमोन्दो लाखिनानै बा बिगियानगिरिफोरा जोंहा ओ जौगाहोनाय गुबुन गुबुन दाजेमनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन आगजुनिफ्राय लानानै जेरै जोंनि देहा फाहामनायनि आगजु बा माबा मोनसे बारहावा नायग्रा आगजु बा माबेबा मोनसे ओ ओ माखासे नायबिजिरनायाव जोंहा बाहायग्रा आगजु बा बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय बबेबा मोन से जायगासिम गोख्रैयै थांनो हानाय आगजु बैफोरबायदि, जुन्थिफोरनि ओ जौगानाय बेखौनो जोङो मा होननानै बुङो। बिगियानारि जौगानाय होननानै बुङो ओ बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे जोङो माखासे बिगियानारि जौगानायाव जोङो मोजां गोहोमजों लोगोसे गाज्रिबो गोहोमफोरखौबो जोङो मोननो हायो नंगौना नङा नोंथां? औ। ओ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे, जोनि जिखुनु खामानियावनो बा गासै हाबायावनो ओ जोङो मोनसे मोजां मा होनो गोहोम आरो गाज्रि गोहोम थायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोंहा बेबायदिनो बिगियानारि जौगानाय बिनि जोंहा मोजां गोहोम होननानै बुङोबा। जोङो गोदो गोदायनि समाव जोङो बेमार आजार जायोबा जोङो बेमार आजारखौ हमदांनो हायामोन आरो बेबायदिनो मा जायोमोन बेमार आजार जानानै गोबाङानो थाब थाबै थैनो गोनां जायोमोन, आरो जाय सुबुङा बेमारजों भुगिनांनो गोनां जायोमोन बिसोरो थैनो गोनां जायोमोन। मानो होननानै बुङोबा बै समाव बिगियानारियै जोङो जौगानाय नङामोन माने, बिगियानारि दाजेम गैयामोन जोंहा बेमार नायनो हानाय जोंनि देहाखौ जखा सुनो हानाय, बा जोंनि देहानि हम मोन्दांथिखौ हमदांनो हानाय बेफोरबायदि आगजुफोर गैयामोन आरो। जेब्लानायफ्राय बिगियानारियै बा बिगियाना जौगाबोदों बेनि बे समनिफ्रायनो लासै लासै फारि फारि बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे थाखो थाखोयै जोंहा बिरोंदामिन आरो एबा बिगियाना, जोंहा जौगाबोनायजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन आगजुफोर नुजाबोदों जे जोङो ओ देहा फाहामसालिफोराव नुनो मोनो। जोंहा गोबां रोखोमनि ओ बिगियानारि ओ आगजुफोर जेरै, जोंनि उदै सिंनि ओ माखासे बेमार आजार बा ओ अन्थाइ जानाय बा माबा मोनसे लेबार गाज्रि जानाय, बेफोरखौ जोङो ओ उदैखौ ओ जेबो आघाद खालामालासिनो जोङो बिगियानारि दाजेमनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो नंगौना नङा नोंथां? औ नंगौना ओ बे बेबायदिनो जोङो आरोबाव गोबां रोखोमनि बिगियानारि दाजेमफोर जेरै जोङो जोंनि हाथाइफोर नायनाय ना? हाथाय नायनाय समाव जोङो मेगनजों नायोबा जोङो माखासे फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ नुनो मोना। जोङो बेखौ ओ माइक्रस्कप बेफोरनि गेजेरजों नायनो हायो आरो, लेन्सफोरनि गेजेरजों जों नायनो हायो बेफोर गासैबो मा बिगियानारि जौगानाय आरोखि। आरो बेबायदिनो जोङो ओ मिनथिनो हायो जे दावबायनायनि बेलायावबो जोङो बिगियानारि नोजोरजों नायोबा। ओ गुबुन गोदोनि समाव जेसेबांखिनि ओ दावबायारि जोंहा राहा दंमोननो दावबायनायनि जेसेबांनाखि राहा दंमोन। दानि बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंनि ओ दावबायारि दाजेम जेरै गारि मथ थर बायदिसिनानि ओ साबसिननिफ्राय साबसिन जौगानाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे जोङो ओ जोंनि। बुहुमाव दावबायनायनि अनगायैबो। बुहुमनि गुबुन जायगायाव दावबायनाय बेखौबो जोंनि, बिगियानारि दावगानायजों लोगोसे जोङो बेखौ मोननो हादों। जेरै ओ अखाफोराव थांनाय, आरो मंगल ग्रह'आव जोंहा माखासे स्पेस क्राफ्फोरखौ जोंहा दैथायहरनाय बैफोर गासैबो बिगियानारि जौगानायनि थाखाय जोङो जादों। मानो होननानै बुङो बेनिखायनो जोङो मा होननो हायो बिगियानारि जौगानायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा दङ नङा होमबा नोंथां? माने जोंहा गोबां मोजां-मोजां मा होननानै बुङो बेखौ ओ खाबु दं आरो। बेबायदिनो जोंहा गो मोजां गोहोमजों लोगोसे जोंहा गाज्रि गोहोमबो थाफायो। बेफो बेनिनो जोंहा बिगियानारि जौगानायाव माखासे गाज्रि गोहोमफोर होननानै बुङोबा। जोङो बेखौनो मख'नो हायो बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे बिगियानारि दाजेमफोरा जौगानायजों लोगोसे, माखासे नांगौ जानाय माखासे नांगौ जानायनि बांसिन बाहायनाय बा नांनायनि बांसिन दिहुनथाइ दिहुननाय बैफोरबायदि दिहुनथाइ दिहुनन्नाया बारायबोगासिनो दङ, जोङो हमनानै ला बिगियानारि नोजोरजों बा बिगियानारि आदबजों जोंहा आबादफोर मावोबा जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां गुवार बा गोबां जायगाखौ जोङो आबाद मावनो हायो। जेरै जोङो हमनानै ला जोङो गोदोनि समाव आबाद मावोबा नांगोल जुंगाल बा मोसौ नांगोल जुंगाल मोसौनि गेजेरजों। एवनाय जायोमोन बे समाव जोङो मोनसे जायगाखौ एवनो गोबां सम लायोमोन। आरो बेबायदिनो गुवार जायगाखौ मावनो थाखाय जोंहा जाथावना नङामोन, बेनिखायनो गोदो गोदाय समाव मा खालामोमोन एसेल' हायाव बा एसेल' दब्लायसेल' जायगायाव आबाद मावनानै गाव गावनि थोजासे आदारखौल' दिहुननानै जायोमोन नंगौ। ना नङा नोंथां दा आथि जोङो बि बिरोंदामिन बा बिगियान जौगानायजों लोगोसे गोबां जोंहा जन्थिफोर ओंखारबाय जेरै ट्रेक्टरफोर ना? जेरै गुबुन गुबुन एवग्रा। बेफोरबायदि ओंखारनानै जोङो गोबां गुवार गुवार फैलाव हायाव जोङो बिफां लाइफां दानस स्रांनानै गुवार जायगा फैलाव नागिरनानै गुवार जायगायाव जोङो दसे समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावो आरो। बेबायदिनो थाखो थाखो आबाद मावनायनि जाहोनाव बिफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाहोनाव जोंहा अखानि बिबाङा खम जाबोदों। बेबायदिनो जोंहा जोंनि बु बुहुमनि बारहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोदों। बेबायदिनो जोंनि बेमार आजाराबो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोदों, आरो कार्बन डाइ अक्साइदआ जोंहा बांदों आरो अ अक्सिजेन गेस जोंहा खमायनायखौ जोङो बारमडलाव नुनो मोनदों। बेफोर जाबाय बिगियानारि जौगानायनि गाज्रि गोहोम आरो। बेबायदिनो जोङो गोबां बिदिन्थिफोर लानो हायो जोंहा बिगियानारि जौगानायाव बेबायदिनो खाबु बे खाबु बेखौ लानानै जोङो मोजां नोजोरजों नायनानै जोङो दावगालाङोबा। जोंनि बुहुमनि जोंनि बुहुमनि दिदोमथिखौ लाखिनाय जोंनि बुहुमनि गोलाव सम बा जोरथथायखौ लाखिनाया। जोंहा मोजां जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।